हेल' नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा फ्रि ना
औ नोंथां फ्रि दायो
अब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै नङा होमबा
औ औ नोंथां रायज्लायनो दे
माखासे माखासे समाव जोंनि बर' समाजाव जौ फाननाय सोलिबोदोंमोन नङा होमबा बैफोर जौ फाननाया जों बर' समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैदोंमोन नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंनिसय फोरमायना होनो हागोन फोरमायना हागोन अब्ला आं गिबियावनो बेखौसो बुंनो सानो जेनेबा जोंनि बे हारियाव बा समाजाव
उम
जोंनि समाजाव बा हारियाव बे जौ होननाय बुस्थुआ माने बहुद ओ मोनसे माने इम्परटेन्ट बा बुहुद आंगोन होनना बुंनांगोन मानो होनोबा बे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होमबा
औ औ
लोगोसे आरो जों बेखौ बुंनांगोन जे जौआ जोंनि थाखाय बहुत बिदिनो खहाबो खालामो ना थायो बेराफारसे जों आरो बुंनो थाङोब्ला जिउआ जोंनि थाखाय मोजांबो खालामो जुदि जोङो बे खौ जोङो मुलि हिसाबै बाहायोब्ला नङा होमबा नोंथां लोगोसे जोंनि बे बर' हारिनि जुमाय बेफोरनि संनाय मानाय बेफोरखौ नोंथाङा अलरेडि मोनथिखायो खोमा जे जोंनि बर' माहारिनि बे माबाया जुमाया जि आइटेक मोननाय होननानै
औ
नोंथां औ औ माने मोन मोनसे बहुद माने गोग्गानायनि मोनसे बाथ्रा नङा होमबा नाथाय बेखौ लानानै जुदि जोङो लोंनानै फेनानै बिदिनो थायोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन बेनो मोजां दे जों बेबायदि मोनसे सिनायथि मोनदों जोंनि हारिनि जुमायनि सायाव लोगोसे आं बेखौसो बुंनो हास्थायोमोन जोंनि बे जुमायाथ' बिदिनो गोबां रोखोमै बानायनाय जायो नोंथां नङा होमबा जेरै ओ बैसागुफोरनि थाखाय जों बानायना दोनो बा मागो दमासिफोरनि थाखाय जों बानायना दोनो लोगोसे बिदिनो गोबां फोरबो फालिनायफोरनि थाखाय जों बानायना दोनो आरो जेरै जुमाय गोरान जुमाय गिसि आरो लोगोसे माइब्रानि नङा होमबा नोंथां मोनसे जों बेराफारसे नायनो थाङोब्ला जों मोजांबो जायो माला मानो होनोब्ला मालाबा माबा मोनसे फोरबो जायोबा जों गामियैनो ज' मोखां नायलायनानै बे जुमायफोरखौ खौ जों लोंनानै गनि गोसोनि खोथाखौ जों फोरमायलायनो हायो बे मोनसे जों माबाखौ नुहरदों आरो नाथायबा बेराफारसे जों नायनो थाङोब्ला बे जुमाय जोंनो गोबां मानसियानो गोबां जायगायाव सहैबाय बुंनो थाङोब्ला सोरबा सोरबा गावनि जिउखौनो खोमाना लानो गोनां जाबाय
औ
आरो बे जुमाय होननायनि जों माखासे बिदिन्थिफोर बिदिन्थिथ' जों बुंनो हाला जेनेबा जुमायनि खहा आरो लाब बा मुलाम्फाफोर बिदिनो दंङ गोबाङानो नङा होमबा नोंथां होनबाबो जों बिसिम जों थांला दिनै जोङो आरो बुंनो हागौ जे बे जुमायफोरनि थाखायनो जों माखासे जों सिनायथिफोरखौबो मोनदों बिनि थाखाय जों माने गोगगानांगौबो नाथाय जों फोरोंबोनांगोनबो नङा होमबा गथ' गथ' गथायफोरनो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जों बिदिनो बिदिन्थिबो होबोनांगोन बेखौ लोंबा मा जायो बेखौ लोङाबा मा जायो आरो जों बेफोरखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ आरो जुदि जों बेखौ न'खर खरफ्रोमबो बानायाबा मा जागोन आरो जुदि न'खरफ्रोमबो बानायोबा मा जागोन जों बेफोरखौ बुंनो आरो मोनसे दिथा होबोनांगोन नामा आं बेखौ सानो आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानबावो माने बे जि जोंनि बे जुमायफोर संनाय बा माबानाय जों बेखौ माने एसे माबा जोङो ट्रेडिसन बायदि जों इउस खालामो बा जोंनि थाखायनो मोजां नङा होमबा नोंथां जुदि जों माबा मोनसे फोरबोनि थाखाय बानायदोंबा गोदोनि दिनावथ' जों बुहुत बेबायदि नुयोमोन जे माबा मोनसे बांसिनानो फ्राय फोरबोनि थाखाय लोगोसे बिदिनो माबा माइ हानायफोरनि माइ गायनायफोरनि थाखाय बिदिनो बाना दोनोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि फ्राय जों बानायनायखौ नुला दिनो मेन माने गुबैयै बुंनो थाङोब्ला ओ
माबानि थाखाय नुयो आरो जेनेबा ओ बैसागु दमासिनि थाखाय फ्राय नुनो मोनसै। नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बेनि बिसय?
ओ जोंहाथ' मोनसे ओ जोंनि समाजाव माने जोंनि बर' समाजाव ओ जौ फाननानै माबा ओ गोदोनि जिहेथु जौ फाननानै सोलिबोनानै बैफोर जौ फाननाया जोंनि गोहोम खोख्लैनाय जोंनि बर' समाजाव गोहोम खोख्लैनाय बेफोरनि बागै आं फंनैसो माने सावराय होननो सानदों आरो जिहेथु गोदोनि ओ समाव बुङोबाथ' जोंनियावहाय ओ जौ फाननानै जाबोनायाहाय ओ मोनसे रांखावरिनि माने अजस्थ्रआव एबा रां खावरिनि आंखालावहाय जोंनि समाव बै समावहाय जोङो ओ जुमा यखौ मोनसे गाम गावनि ओ रांनि थाखाय ओ मोनसे ओ बिजनेस मोनसे ओ थांखि होननानै ओ सानना लानांगोन बर' आइजोफ्रा एबा जोंनि समाज आव बियो ओ जोंनि थाखायहाय ओ मोन से समावहाय मोजां जादों नाथाय फारसेखैजाय बेरा फारसेखैजाय नायनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय बेयो जुमाय ओ जुमाइया बुहुत गाज्रि माने जादों आरो जोंनि समाजाव ओ जोङो ओ नांगौबायदि बे बेफोर बुस्थुखौ इउस खालामाखै माने नांगौनि अभार माने जोंनि ओ बर' समाजाव बाहायनाय जादोंमोन आरो बेफोर बुस्थुफोरखौ निसा लानानै जोंनियाव हाय जानला मोनला थानाय एबा जानला मोनला जोङो बुलाय सोलाय जानांनाय बैफोरखौ जोंनि बर' समाजाव गोदो जोबोर गाज्रि नुनो मोनदोंमोन आरो। जों गुबुन जों माने बैफोर सभाब एबा ओ आखुनि थाखाय जों गुबुन मानसि फोरजों मुगै जादोंमोन आरो है बिसोरनि समाजावहाय बेफोरबायदि दङ होननानै जों गुबुन हारि जों जों मुगै जादोंमोन आरो ओंखायनो जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि जितु बेफोरबायदि ओ जुमाय एबा जौजों गबावफबनाय समावहाय ओ जोङोहाय मोनसे समनिफ्राय ओ जोङो सोलायबोनो हमदोंमोन जाय ओ जों खौआय एडभाइस होबोदोंमोन ओ जों जौ फानोब्ला जोंहा माबायदि खहा जादोंमोन एब्ला अबा जोङो जौखौहाय माबोरै फानबा जोंहा मुलामफा जायो एबा जोङो जौनिफ्राय माबायदि ओ ओ रैखाथि खालामनांगौ गावखौ निजे बैफोरखौहाय जोंनि गिदिर गोलाव एबा बुजिना मानसिफोरा एडभाइस होनानै जोंनि माखासे बर' समाजावहाय बैफोर समनिफ्राय एसे सोलायबोनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो जायफ्रावहाय जों ओ जोङो दिनैहाय बुजिनो मोनदों जे जोंनि बर' एबा बर' लाइमोनफ्रा एबा जोंनि बर' समाजा जावहाय जों दिनैसिम एसे मानसिफोरजों गुबुन हारिफोरजों एक्सेप्ट खालामजानाय जा दों आरो दिनैहाय जोङो ओ जोंनि मुगै जानाय सभाब फ्रा एबा जोंखौहाय मुगैनाय मानसिफ्रा जोंखौहाय दिनैहाय एक्सेप्ट खालामनो गोनां जादों आरो। अ बिसोरनि हारियावबो मोनसे सोलायबोबाय होननानै जोङोहाय मिथिनो मोन बाय आरो अब्ला ओ अब्ला जोङोहाय ओ जोंनि थाखायहाय बेराफारसेथिं नंगौ ओ जोङो गोदोनि फ्राय मोनसे ओ बै ओ जौखौहाय जोङो मोनसे रां खामायनो थाखाय ओ बिजनेस नि मोनसे थांखि होनना सानना ला नाथाय मोनसे समावहाय ओ जोंनि निजेनि मानसिफ्रानो ओ बै बुस्थुखौ अफार लोंनानै माने अफार बाहाय इउस खालामनानैनो जोंनि जेनि न'खर नखरावनो जोङो दावराव दावसि खालामनानै एबा गावखौनो निजेनो मोनसे ओ गाज्रि लामायाव लांनानै ओ गाज्रि जाबोदोंमोन आरो बै समाज गोसोआवहाय गुबुनजों नांलायनाय गुबुनजों मुगैजानाय एबा न'खराव दावराव जानाय बैफोर बायदि ओ जेंना जेंसि खौ जों नुबोनो मोनदों आरो दायो माखासे ओ ओ माबाजों ओ आयेन जों नायनो थाङोब्ला ओ नुनो मोनोदि जोंनिहाय बेफोरो मोनसे आयेन बेरेखा माने बांद्रायखौहाय जोङो इउस खालामहोनो माने जों फाननो मोना आरो जोङो नायनो थाङोबा आरो नुनो थाङोब्ला आरो आयेननि हिसाबाव बो बैफोरो बुस्थुफ्रा ओ बेरेखा जायो आरो मानो होनोब्ला जोंनि बो ओ माने माखासे बुस्थुफोरखौ फानोब्ला जोंहा जौखौ आजि खालि निसा जायोब्ला जोङो गावखौनो ओ अबाव दं बेखौ मोनथिया नङा होमबा अभार लोङो बा जोङो गावखौ निजेनो मिथिया नङा होमबा बेफोरनि थाखायनो जोङो माने माने ओ बैफोर बुसथुखौहाय ओ एसे खम खालामोब्ला मोजां जायो सानो आरो आरो आथिखालाव आरो ओ गुबुन ओ बेफोरथ' ओ गोबां ओ टेक्न'लजि ओंखारबाय नङा होमबा ओ बाइक सेक सालायो गारि मथर सालायो बैफोरावहाय ओ जोंहा लायोबा मा बायदि जायो नोंथाङाबो मोनथि खागौ जानांगौ बैफोरो जोंनि ओ देहायाव मा बायदि गोहोम खोख्लैयो जानांगौ नोंथाङा मिथि खागौ बिनिखायनो ओ ओ जोङो निसा बुस्थु एबा जौ बुस्थु सुआ जोंनि थाखाय मा बायदि ओ लोंबा मा बायदि जायो मा बायदि बाहायबा मा बायदि जायो बेफोर बायदिखौहाय नोंथाङाबा मिथिखागौ जोंनि थाखाय बेफोर ओ निसा बुस्थुआ एसे माने ओ खम लानांगौ आरो आरो लोङाबाथ' जोंनि थाखाय मोजांङानो नंङा होमबा जोङो बेनि अनगायैबो निसा नि अनगायैबो जोंहा देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय ओ ओ मोनसे ओ एक्सारसाइस एबा वार्कआउट खालामनानै जोङो गावनि देहाखौ वाहाय फिट लाखिनो हायो नाथाय जोङो जुमाय लोंनानै एबा जौ जों जों गब'नानै थायोब्ला जोंनि देहायाव बुहुत माने गाज्रि इफेक्ट बेमार सोमजियो आरो औ औ बिनिखायनो जोङो जो जु जौजोंहाय थायोबा मोजां जायो आरो ओ दाथ'हाय बुहुत गोदोनिफ्राय दा बुहुत सोलायबोबाय ओ ओ बैफोरो समा गैलिया ओ साबसिन बे हामसिन जाबोबाय आरो बि बिनि बागै आरो साब बो हामसिन जाबावथों आंखौ आसा खालाम खालामो आरो उम जेरैहाय जोंनि समाजावहाय बैफोर ओ बैफोरो जेंना जेंसि फोर जोंनि समाजावहाय नुनो मोनि गुबुनजों जों गैजायो बेफोरो माने जोंनि समाजावहाय नुनो मोनैया मोजांसै आरो माने ओ ओ नेचारेलि जों बुंनो थाङोब्ला बैसागु दमासियावथ' जोङो ओरैनो एसे माने बेफोर थायो बारु बेफोरखौ जों बाहायखायोआनोसै अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जान ह
औ नोंथां जाना फैबाय औ होमबा नोंथांखौ बहुद बिदिनो गोजोननाय आं बाव मखर बाबुवे आरोबाव नोंथाङा जेरना बहुद बिदिनो गोजोननाय मोनबाय आरो जिबायदि नोंथाङा बुंदों बे बेबायदिनो माने जोबोर मोजां मोनदों उनावबो जों बेबायदिनो रायलायबाय थानो मोनगोन होननानै आ आसा खालामनानै बेनो दोनथ'नोसै नामा नोंथांना? औ दे नोंथां।